औ
औ खोनादों ना नोंथां औ औ नोंथाङा एसे सम होनो हायोब्ला जेरै जिउ खुंनायनि राहानि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों थां एसे सम
औ औ नंगौ नोंथां सम दङ फोरमायना होनो हागोन
औ
औ जिउ खुंनाय राहा बुङोब्लाथ' जोंहा बिदिनो गोबां खामानि दङ ओ जोङो थांनानै थानोबा जोङो ओ जिउखौ खुंलांनोबा दानो बिदिनो गाननो जोमनो जानो लोंनो थाखाय जोङो जायखिजाया मोनसे खामानिखौथ' जोङो मावथारनांगोन नङा होमबा नोंथां औ बेनि खायनो जोङो नुनो मोनो जोंहा जायबा गावबा गाव गावनि गोसो बायसा जोङो जाय खामानिखौ मावनानै मोजां मोनो जों बे खौ सायख'ना लायोबा बेखौ जोङो मावो आरो
आ नंगौ नोंथा
औ थिग बिब्दिनो जोङो बांसिनखौनो जोङो गामि ओनसोलफोराव बिदि बांद्राय साख्रि बाख्रि गैयि बा मावनायखौ नुवाबा खम मावनाय नुयो जोङो बिथांमोननि गेजेराव जोङो नुनो मोनो बांसिन आबाद मावनानै जिउ खुंनाय आरो नों थां
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बिदिनो जोंहा बिथांमोना मा खालामो बिदिनो गोबाङानो जोङो आबाद मावो जेरै आबादावबो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै बिथांमोना जिउ खुङो जेरै गय खायफाया गय बागान थालिर बागान बिदिनो औ ओ बिदि लेसुफोर बागान बा फिथाइ सामथाइनि बिदि बागान खालामनानै गोबां बिथांमोना फैसा बा रां खामायनानै बिदि जिउ खुंलाङा आरो नोंथां लोगोसेनो औ खायफाया बिदिनो ओ ओ मा बुङो बिदि मैगं थाइगं होनबा माइनि आबाद बिदि मावनानैबो जिउ खुङो आरो मानो बुङोब्ला जोङो औ जेरै जोङो ओ मैगं थाइगंफोरा जोंहा जोबोद बेसेन गोसा नालाय जोङो बैफोरावबो गोबां थोजासे रां मोनो बा जोङो बैफोरनिफ्रायबो रां खामायनानै जों जिउ खुंनायाव जोङो रांनि मदद लानो हायो आरो नोंथां औ जेरै जोङो आबाद मावनानै जोङो फाननानै जोङो गावबो जों हाथाय बाजारफोराव जनानै बा बिदि फानहैनो हायो जोङो बिदि जनानै फानोब्लाथो जोङो बांसिन रांफोरखौ बुथुमनो हायोबा जों मोनो औ बिदिनो जोङो औ माइ गायनायखौ जोङो जानायनि अनगायैबो बै माइखौ जोङो फाननानैबो बा बिदि माइरं दैरं बा बै माइनिफ्राय ओंखारनाय गुन्दैफोरखौ फाननानैबो बा बिदि अमा फिसाफोर फिसिनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायोबा बिदि जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो लानो हायो आरो नोंथां आबादनि सायाव आरो औ आरोथ' जोङो नुनो मोनबावो खायफाफोरा जायहा जोंहा सोलोंथाइ गोनां बिथांमोना बो साख्रि मावनानैनो जिउ खुंगासिनो नङा होमबा जोङो मा जाहैबाय जोंहा गोदो बिदि सोलोंथाइ गैयियाव जोंहा बांसिनानो आबाद मावोमोन नाथाय जोंहा दानि जुगाव एसे सोलोंथाइनि बिथिङावबो दावगानाय फैबाय बा जौगाबाय बेनिखायनो जोंहा जोंहा औ बांसिनाबो जोंहा बिदिनो साख्रि बा बिदि मावनानै औ जोङो जिउ खुंनाय राहायाव जोङो गोबां खामानिफोर दंबावो जेरै जोङो नुनो मोनबावो जोङो खायफाफोरखौ औवा बेफारि बा बिदि दंफां बेफारि जानायखौ आरो नोंथां जेरै जोङो मिथिना मोनो बैफोर बेफारिफोरा जोङो गामिफोराव दंफां गेदेर गेदेरफोरखौ बायना लांनानै बिथांमोना बिदि बायदि डिजाइन होनानै बिसोरो बक्स फालें आलना फालें बिदि सेयार टेबोल बिदि समायना समायना डिजाइन होना बिदिनो बिथांमोना दाननानैबा बिदि फानो आरो नोंथां बे फोरावबो जोङो जोबोर औ बायनाय समाव जोङो जोबोर बेसेन गोसा होनानै बायनो गोनां जायो आरो जायबा बिदि दंफां बायनानै बिदि बानायनानै फानग्रा बिसोरो गोबां थोजासे रां मोनो बा बिदिनो बेफारि खालामनानैबो बिथांमोनहा जिउ खुंदों आरो औ थिग बिबदिनो आरोबाव औवा बेफारिफोराबो जोंहा गामिफोरनिफ्राय औवा सुबाफोरखौ बायनानै बिसोर खम बेसेनाव बायनानै गोबां बेसेन लानानै फानहैयो आरो गोजान जायगाफोराव जायगायाव जोंङो औवानि आंखाल मानो बुङोब्ला जोंहा औवानिफ्राय लेखा फराखौ बानाय बानायनाय जायो आरो बहिफोरखौ औ बेनिखायनो बिथांमोनहाबो गोबां रां लानानै बिदि औवा बेफारि आरोबाव जोङो औवा बेफारिनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनबावो खायफाया मैगं थाइगंनि बेफारि बा गाइखेरनि बा गय फिथाइ औ गय फिथाइ बैफोरनि बेफार खालामनानैबो सोलिनायखौ जोङो गामि ओनसोलफोराव नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
जेरै जोङो नुनो मोनो न'आवनो मोसौ फिसिनानै फोर गाइखेरफोरखौ फानहैयोबा खायफाया बिदिनो गाइखेरनिफ्राय गाइखेर दाखा बानायनानै लोगोसे बिदिनो पनिर बानायनानै बेसेन एसे दाम बुरजा बुरजा लानानै बिथांमोना फाननानै बिदि खायफाया जिउ खुङो आरो मोसौखौ फिसिनानैबो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ लोगोसेनो जों आरोबाव नुनो मोनो जोंहा खायफा ओनसोलफोराव मा जाहैबाय जोंहा साहा बागान बिदिनो औ बिदिनो बुरजा रोखोमाव हाइजें हालदै बिदि गायनानैबो बैफोरखौ हालदैफोरखौ जोङो हालदै फिथाइखौबो फानो बा हाइजेंफोरखौबो बा हालदै गुन्दै खालामनाबो फाननानै जोङो जिउ खुंनो हायो आरो नोंथां। बे‌ जेरै जोङो एसे एनै नङा बिदिनो ब्रै बा बिगा गाहाम जोङो हालदै फोना फानोबाथ' जोङो गोबां रां बु थुमनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरोबाव जोङो जिउ खुंनाय राहायाव जोङो बांसिनखौनो नुनो मोनो बिदि ओ ड्राइभारफोर जानाय जायखौ गारि गारि जायफोरा गारि सालायो आरो नोंथां औ बिथां जोङो दाथ' जोंहा टम टम बेटारि गारि ओं ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो औ गामि ओनसोलफोराव बिदि थम थम सालायनानै जिउ खुंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो मानो होनबा जोंहा दा बहाबा दसे जों थांनो गोनांबो जाब्लानो जोंहा खायफा न'खर फोराव गावहा गारि थायाब्ला जों बेफोरजों थाङो बा ओंखारलाङो ओ जेरै जोङो मिथिना मोनो जोङो ससे लामा गाखोब्लानो जोङो नैजि थामजि रां होनो गोनां जायो नोंसां नंगौना औ बिनि खायनो जोङो बिदि गारिफोर सालायनानैबो जोङो जिउखौ खुंनो हायो आरो नोंथां।
औ
लोगोसेनो आरोबाव खायफाया बिदि अ बेटारि गारिफोर सलायाबालानो ट्रेक्टर ट्राक बिदि गेदेर गेदेर गारि जिसिपिफोरखौ सालायो आरो मानो बुंनो थाङोब्ला औ जोङो मिथिना मोनो बैफोर गारिफोरखौ सालायबा जोंहा गोबां बे थन मोनो आरो गारि गेदेर गेदेरफोरखौ सालायब्ला मानो होनोब्ला जोङो बिदिनो खायफाया हरसानो सालायो आरो खायफाया गोजान गोजान जायगासिम थांनो गोनां जायो नालाय दावबायनो गोनां जायो। बेनिखायनो बिथांमोननि गारि दड्रायभारनि बेथनाफोरा जोबोद बुरजा जायो आरो नोंथां
औ
औ लोगोसेनो आरोबाव जोङो ओ नुनो मोनबावो गारि सालायनायनि अनगायैबो जोङो गामि ओनसोलफोराव बिदिनो मिस्ट्रि मावनानै जानाय आरो बांसिनखौनो
औ
औ खायफाया बिदि मिस्थ्रि मावनानैबो जायो आरो नोंथां मिस्थ्रि मावनानै बिदि न' लुनाय बा बिदि कार्टनि मिस्ट्रियाव बैफोर हौवाफोरनि बेलायाव बैफोर खामानि फोर बेयो जोंहा जिउ खुंनाय राहायाव गोबां मदद होयोबा जोङो गोसोबाय दा जाय खामानिखौ जोङो मोजां मोनो बैफोरखौ जोङो सायखना लानानै जोङो जिउ खुंनाय राहाखौ दानो हायो आरो आरोबाव जोङो नुनो मोन बावो जिउ खुंनाय राहायाव जोंहा बर' आइजोफोरा जोंहा बिदिनो जोंहा न'खर खुंनायाव बा फिसा फिसायाव फरायहोनाय गानहोनाय जोमहोनायावबो गोबां बिथांमोनाबो रां खामायनानै मदद होयो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला औ जोङो नुनो मोनो आथिखालाव बर' आइजोफोराबो लेखा फरा फरायनानैबो बि थांमोना सा ख्रि मावनानैबो बा जिउ खुङोबा खायफाया बिदिनो दाउ अमा बोरमा बा मोसौ फिसिनानै बा खायफाया बिदिनो एम्फौ लाथा फिसिनानै गावनो खुन्दुं लुनानै बा जि दानानै बिदि जिफोरखौ गाव गाननायनि अनगायैबो बै जिफोरखौ हाथाय बाजारफोराव फाननानैबो बिथांमोना रां खामायो आरो मानो बुङोब्ला जोङो जेरै दा औ जिफोरा जोंना जोबद बेसेन गोसा नङा होनबा इन्दि खुन्दुंनि जिफोरा आरोबाव जोङो जेरै दाउ अमा फिसियोब्ला दाउफोरखौ जोङो मागो दमासिफोराव फाननानै गोबां जोङो बेसेन गोसा दामाव फाननानै जोङो रां खामायनो हायो बा बिनि दाउ दैफोरखौबो औ लोगोसेनो मोसौ फिसिब्ला जोङो मोसौ फोरखौबो सम सम जोङो फाननो हायो जोङो मोसौ दामब्राफोरखौ बा जोङो बैनि गाइखेरफोरखौबो फाननानै जोङो रां मोनो लोगोसेनो अमा फिसिनाय बुङोब्ला जोङो अमाखौ गेदेर गेदेर खालामना फिसि फिनायनि अनगायैबो जोङो अमा फिसा जाहोनानैबो जोङो अमा फिसाफोरखौ फिसिनानै जोङो रां खामायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो गोबां जोङो मेरला खामानि दङ जिउ खुंनाय राहायाव जोङो जायखौ मोजां मोनो जोङो बेखौनो मावनानै जिउ खुंलांनो हायो आरो थांना दासान्दि नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङाबो जिउ खुंनाय राहानि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन जेरै जोंनो थांना थानो थाखायथ जोङो मोनसे नङा मोनसे खामानिखौ मावखानांगोन नालाय नोंथां जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोंनि बे गामि ओनसोलाव साख्रि साख्रि बाख्रि थानाया एसे खम जायो नालाय नोंथां बिनिखायनो नोंथाङा होननाय बायदि जोंनि थांना थानो थाखाय जोङो ओ जेरै जोङो मावखानांगोन आरो नोंथां जेरै मोनसे नङा मोनसे बेनिखायनो नोंथाङा होननाय बायदि जेरै जोङो माइ आबाद बेखौ जोङो गोबां सुबुंखौनो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जेरै जोङो औ नोंथाङा होननाय बायदि जोङो गयनि बागान नालेंखर बागान जेरै जोंना फिथाइ सामथाइ बेनि आबाद मावनायखौ जोङो आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां गोबां सुबुंखौनो जोंनि गामि ओनसोलाव औ जेरै जोङो फिथाइ सामथाइनि आबाद होनोब्ला गोबाङानो जेरै ड्रागननि आबाद बेनि उनावहाय जेरै स्ट्रबेरिनि आबाद जेरै रैमालिनि आबाद बेफोरखौ जोङो मावनानै जेरै बेफोरखौ जोङो गायनानै फालांगि खालामनायखौ जोङो जेरै बाजार फोराव नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै जोंना गय थायोब्ला जोंनोथ' सोब जोबोर बेसेन गोसा होनजायो जेरै गयखौबो जोङो जेरै गय फिथाइया गोबां थायोब्ला जोङो गोबां रां मोननाय जायो आरो नोंथां गोबां जेरै जोंना गय बिफां थायोब्ला जोङो बेजोंनो जोङो जानो हायो होनजायो आरो नोंथां जेरै साख्रिनि गोनां जाया होनजायो आरो नोंथां औ फोरखौ मावनानैबो जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो नों थां मोजाङैनो बेनि उनावहाय जेरै जोंना फुख्रिफोरावहाय जेरै जोङो फुख्रि गिदिर गिदिर जावनानै बेयावबो जेरै जोङो ना फिसिनानै जोङो जिउखौ खुंनो हायो आरो नोंथां बेयावबो जेरै जोङो औ जेरै जोङो बेयाव नाफोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लायोब्ला बिनो जेरै जोङो आदार फोरखौ होनानै बेखौ जोङो गिदिर खालामनो हायोब्ला बेखौ जोङो जेरै बाजारफोराव जोङो बेखौ फालांगि खालामहैयोब्ला गोबां रां मोनो आरो नोंथां बेयावबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो बेनि उनावहाय जेरै जोङो नों थाङा होननाय बायदि दानियाथ' जोंना बेटारि गारि थथ' बे बेफोर गोबां ओंखारबाय नालाय नोंथां बेखौबो जेरै औ बेखौबो जेरै जोङो जेरै जोंना बर' आइजोफोराबो बेखौ सालायो बेनि उनावहाय जेरै हौवा सारि अ आइजो बेखौ जोङो सालायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै ओ जिउ खुंनो थाखाय बेफोरखौबो सालायनानै जोङो रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय जेरै जोंना बर' आइजोफोरा गोदोबो फिसियोमोन आरो दाबो बेखौ फिसिनानै जोङो जिउ खुंनो हायो जेरै जोंना लाथा एम्फौ बेखौ जोङो फिसिनानै गोबां रां मोननो हायो आरो नोंथां जेरै जोङो औ एम्फौखौबो जेरै फा गोबां बेसेनाव फाननो हायो बेनि उनावहाय बिनि फिथोबजोंबो जेरै जोंनि आ बेसेन गोसा जेरै इन्दि जिनि दख'ना फास्रा गस्ला बेखौ जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां गोदोथ' जोंना औ गोदोथ' जोंना एसे एनै राङानो थोजासेमोन आरो मोननो गैयामोन जेरै थाइसेयानो गोदोनि थाखाय गोबांमोन दानियाथ' जेरै जोंना औ जेरै माल माथाफोराबो बेसेन गोसासिन जासिनबाय बिनिखायनो जोङो राङाबो एसे ओ माबा मोनसे बायब्लानो जोंनो गोबां नांगौ जायो आरो नोंथां बिनिखायनो जोङो औ जिउ खुंनो थाखाय मोनसे नङा मोनसे खामानि मावनांगौ जाखायो आरो नों थां औ बिनि उनावहाय जेरै जोंना आ गोदोबो जेरै दाला सान्द्रि हनानै ओ गोदोनि सुबुंफोराबो जिउ खुङोमोन बिदिनो दासिमबो जेरै ओ खायफा खायफा ओ जेरै औवानि दाला सान्द्रै बिनि उनाव जेखाइ खबाइ बेखौबो जोङो हेबनानै जेरै गलाफोराव जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिनि उनाव औ बिनि उनावहाय जेरै जोंना आ बायदिसिना जेरै मैगंनि आबाद बेखौबो जोङो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोंना लाइ ला फा बेफोरखौ फाथो